औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ नोंजों
अ नोंथां आं नोंनो मा दिनै जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो फन हरनाय जादों। बा नोंजों रायजलायहरनाय जादों नोंथां जों दिनैयो फरायनायनि सायाव जों सावरायनायनि बा बिजाब जों बिजाब फरायब्लाथाय जों मा मा जानो हायो बा बिजाबनि गेजेरजों मा मा गियान मोननो हायो? जेरै जों बिजाब फरायनायनि गेजेर गेजेरजों जोङो खोब गियान बुथुमना लानो हायो। बा जों बांसिनै जेरै बिजाब फराय जों साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो जोङो इगजाम होनानै बा आनजाद होनानै जों मोजाङै पास जानो हायो। जुदि जों बिजाबफोरखौ मोजां नायालासिनो बा जों बिजाबफोरखौ मोजाङै फरायालासेनो आनजाद बा इगजामफोराव जों जुदि होबाय थायोब्ला ओरैनो जोंङो मानो टाइम फो रखौ माने हेगारहरनाय जागोनबा जोङो मोजाङै पास जानो हानाय नङा। जुदि जोङो इगजामफोरखौ जों मोजां होनो ब्ला जुदि जोङो इगजामफ्राव मोजाङै पास जानोब्ला बेनिफ्राय जों साख्रि बाख्रि लानोबा जों गिबियावनो जों मोजां बिजाब फरायग्रोनांगोन बा बिजाबनि मा मा खौ फरायनांगौ मा सिलेबासखौ फरायनांगौ। साख्रिनि बेलायाव पुलिस सा ख्रि लानोबा, फरेस्ट साख्रि लानोबा, इडिया ग्रेट फरनि माखासे साख्रिफोरखौ लानोब्ला जोङो मा बिजाबखौ फरायब्ला जोङो बांसिनै जोंनि थाखाय मुलाम्फा जागोनबा जोङो इगजामाव माखासे हेफाजाब मोनगौ जों बेफोरखौ फरायोब्लाथाय जोङो हेफाजाब मोनगोन बा ओ नायनांगोन बा जोङो सोरनिफ्राय बा फोरोंगिरिनिफ्रायबा जोङो हेफाजाब लायोब्लाथाय माखासे इगजामफोरावबो जोङो हेफाजाब मोनो बिदिनो माखासे बिजाब फरायबा जों मा मा गियान मोननो हायो नोंथां बुंनो हागोन नामा नोंथाङा एसे
जों बिजाब फरायबा गोबां गियान मोननो हायो जेरै जों उन्दै समाव स्कुल जेब्ला हाबजेनो फरायजेनो अब्ला जोङो जेबो मोनथिया जों बे हाबखांनायनि उनावसो जोङो सानखान्थिया मा बिगियाना मा ओमफ्राय समाज बिगियाना मा बेफोरनि बागै जों माने फरायनायनि उनावसो मिथियो मिथिनो मोनो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' जोङो ओ माबा लेखा फरायोबा गियान मोनो बेखौथ' बयबो मिथिखागौ। लेखा फरायनायजों लोगोसे जों जोंनि उननि थांखियाव उननि फिउसाराव सहैनो थाखाय जोङो मोजाङै लेखाखौ ओमफ्राय नायबोनांगोन फरायबोनांगोन ओमफ्राय लेखा फरायोब्ला जोङो माखासे जोंनि बा जायफोर फरायसा बिसोरो गाव गावनि हुदा आरो गावनि टेलेन्टखौ गुबुन रोखोमनि लामाजों लांनो हागोन माने गावनि इयुन फिउसारनि थाखाय मोजां मोनसे साख्रि नङाबा माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जानो हानाय गुनफोरखौ खालामनानै लानो हागोन माने माने लेखा एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे लेखा फरायनायाव गासिबो गुन मोनजोबो बेवहाय एक्सपिरियेन्स मोनाब्लाबो लेखा फरायोब्ला गुन मोनखायो ओरैनोथ' दा नोंथाङा एसे फोरमायदो नामा?
औ औ नोंथां।
औ।
जों माने बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे गियानफोरखौ जों खोब आरजिनानै लानो हायो जों जेरै दा फरायसाफोरा मोनसे टाइम टेबोल लानांगोन जों माबे समाव फरायब्लाथाय जों माबे समाव फरायनांगौ। बा जों फरायनायनि गेजेरजों जोङो मा मा जानो हायो। बेफोरनि फारसे जोङो मिथि मिथिनांगोन आरो बा जोंनो बिमा बिफाफोराबो फोरोंनांगोन फोरोंगिरि फोराबो बुजायनांगोन फरायनायनि गेजेरजों जों मा मा जानो हागोन बा जों मोनसे फरायसाफोरनो बोसोन होयोब्लाथाय बा फरायनायनि बेलायाव खोब मोजाङै दावगालांगोन बा जोङो मिथिखागौ बयबो बिजाब फरायबाथाय खोब गियान मिथियो बा जोङो माखासे मिथियै बाथ्राखौबो जों मिथियो बा माबे देगाव मा जादों बा बबे ओनसोलाव मा जादों जों बिजाबनि गेजेरजोंबो जों फरायनो मोनोब बा निउसेपार पेपारफोरनिफ्रायबो जोङो फरायनो मोनो बा जुदि जों बिजाब रोङोब्लाथाय जुदि जों बिजाब रोङाब्लाथाय माबे बे जायगायाव मा जादों माबे जायगायाव मा खालामदों मा गोहोम गोलैदों बेफोरखौ जोङो बिजाबनि गेजेरजों बा जोङो बिजाब फरायनानै बा निउसपेपारनि गेजेरजों फरायनानै मोननो हा आरो बिदिनो जोङो माखासे औ नोंथां माने जोङो बिजाब फरायोब्लाथाय जोङो माखासे बिदिनो गियानखौ मोननो हायो बेखौ गासिबो मिथिखायो बेनिखायनो जोङो गावनि फंबाय बा गावनि उन्दै उन्दै फरायसा बा गावनि लोगोफोरखौ खौ जोङो बिजाबनि फारसे मोजां फरायनो थाखाय गियान होनांगोन बा जोङो फोरोंनांगोन बा आं रोंनायखौ गासैसिनिबो सुबुंनो फोरोंनांगोन जि नों रोङो। बेखौ रोंनायखौ नोङो गुबुननो फोरोंबा खोब मोजां जायो जुदि नों गावनो रोंनानै थानानै बा गुबुनखौ फोरोंनो हायाबा बेहाय सोलोंथाइ लानायनि जे भेलुवानो गैया जायो जुदि नों रोंनानै गुबुनखौ फोरोंनो हाया मा जानो जुदि जोङो माने इदि जानांगौ माने जोंनि ओनसोल बा जोंनि गासैबो माने बिदिन्थि हिसाबै बिदि जानांगौ माने जोङो फोरोंनो हानायनि गोहोआ थानांगौ जोङो माखौ रोङो मा फोरोङा बा जोंनि रोंनायखिनिखौ फोरोंनो हायोब्लाथाय गामिनि सुबुंफोराबो मोजां मोनगोन बा ओनसोलनि सुबुंफोराबो मोजां मोनगोन बि बिदिनो दाथ' गरम बोथोर जादोंबा गरम बोथ बोथोरनि समाव जायफोर फरायसाफोरा ओरैनो थागोन बा फरायसाफोरखौ बा गरम बोथोरनि फोरोंनाय बेसेन नाङै फोरोंनाय हाबाफारिबो जायो बैयाव जोङो थांनानै फोरोंनो हायोब्लाथाय फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनो हायोब्ला बा जोंबो गरम बोथोरफोराव माखासे सोलोंनो हायो जेरै जोङो फोरोंनायनि अनगायैबो जों जेरै जेखाइ खबाइ होननानैबो जों मोनसे सोलों थाय लानो हायोबा जोङो गरम बोथोर समाव ओरैनो थास्लायस्लाय माखासे जेरै जों आखाइनि हेबनाय बा सेन, खबाइ, जेखाय बिदिनो बायदि-बायदि जोङो सोलोंना लायोब्ला जेरै जोङो फरायनायनि गेजेरजोंबो जों बे खौ मोनगोन जे जोङो मा मा खालामोबाथाय जोंनि थाखाय खोब मोजां बा जोङो थांनानै थानायनि राहायाव माबायदि हाबा मावोब्लाथाय जोङो बिजाबनि गेजेरजों जों फरायनानै मोनगोन जोङो जुदि जों बिजाब फरायनानै जुदि जों अ माखासे सुबुंफोरा मा सोरबा सुबुङा जुदि बिजाब फरायनो रोङाबा माखासे गियानफोरखौबो मोना बोजानो हागौ जुदि अ सोरबा सुबुङा माने बांसिनै बिजाब फरायनानै माखासे गियानफोरखौ मोननो हागोन जुदि मा होनो जाय सुबुङा माखासे बा बिजाब फरायनो रोङाबा मि थिया बियो माखासे मिथिनो गोनांफोर खौबो मिथिनाय नङा बेनिखायनो आं सानो माने गासिबो सुबुंफोरा बा गावनि गथ' गथायफोरखौ बा गासै फरायसाफोरा गुन गोनां सोलायदों लानांगौ बा मोजां फोरोंनांगौ। बा मोजां फरायनांगौ बा फरायसालियाव थांनानै बा माखासे ओ लोगोफोरजों बा फरायनायनि बागै सावरायनाय बा फराय माबायदि फरायो माबायदि लिरो माबायदि सावरायनांगौ माबायदि फोरोंगिरिया फोरोंनायखौ खोनासंनांगौ बै फोरखौ माने गोसो लायै गोसोआव लायोब्ला बा गोसो होयोब्ला जोङो फरायसा हिसाबै बा फरायनायनि गेजेरजों जोङो मा सासे जाफुंसार महरै जानो हागोन जोङो जोंनि औ नोंगौ नोंथां माने जोंनो माने खोब मोजां सोलोंथाइ गोनां जोंनि जोंनि हारियाव जोंनो सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोर नांगौ जायनि थाखा नाव जों दासिमबो नांगौखिनिखौ जों दासिमबो मोनफुंजोबा जायनि जाहोनाव जोङो उन जानानै थानांगौ गोनां सोलोंथाइ बिथिङाव उन जादोंब्लाबो नाथाय आथिखालाव एस सिगां फारसे फैबाय अब्लाबो जों नांगौ नांगौसेबांबा नांगौ गोजौ थाखोसिम जों दासिमबो सौहैनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोङो जि मोननांगौ फिथाइ बै फिथाइफोरखौ जोङो दासिमबो मोनफुंनो हायाखै जोङो जानगार जानो गोनां जाना थादों बेनिखायनो जोङो हालाम बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे गोरों गोरों बा फरायसाफोर ओंखारनांगौ बा गोरों गोरों फरायसा ओंखारनानै थासेयावब्ला माखासे समाव माने खाबु मोनैनि जाहोनाव फरायनायखौ गारनो गोनांबो जायो नाथाय बैफोर फरायसाफोरखौ जोङो नागिरनानै जोङो मोजां गुन गोनां सोलों नाथाय लाहोयोब्लाथाय जोङो जोंनि थाखायनो खोब मोजां जागोन बा जोंनि समाजनि थाखायनो खोब मोजां जागोन बा जोंनि हारिनि जेंनाफोरखौ मालाबा समाव बोस्राङनो बा हारिनि जेंनाफोरनि थासारियाव बा बोस्रांनो थाखाय जोङो गुन गोनां बा जों फरायसाफोरखौ लानानै बा जोङो मोजाङैबा सोरबा फरायसा गोरोंथार बा फराय माबासे थाखा फैसा बा माबा मोनसे जेंना बा न'खरनि प्रब्लेम बा न'खरनि जेंनाफोर थायोब्ला माखासे फरायसाफोरा फरायनो हाया जायो। बेखौ जोङो नायदिंनानैबा जोंनि ओम गासैबो माखासे सुबुंफोर बा साननो हनो गोरोंफोरा बैफोरखौ नायनानैबा जोङो सोलोंथाइ होयोब्ला जोंनि हारि बा जोंनि समाजा जौगाखांगोन जोङो सोलों मोनफ्रोम बिथिङाव जौगाखांगोन नोंगौ जोङो मिथिखायो बयबो मिखायो हारिया जौगानोब्ला गिबियावनो जोङ सोलोंथाया जौगोनांगोन बा सोलों जौगाथारनांगोन आरो बिनि उनावसो जोंनि हारिया जौगागोन जुदि जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा जोंना जौगायाब्लाथाय जोंनि हारिया माब्लाबाबो जौगानाय नङा बा जोङो गुबुन जों फेर फाथिनो हानाय नङा बेनिखायनो आं सानो जे आंनि बेलायाव माने आं साननायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जों गिबियावनो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनांगोन जोङो। बिजाब फरायनायन अनजिमाया जोंना बांनांगो बा बिजाब बिजाबनि बेलायाव जों बिजाब फरायनानै जोङो साख्रि गिदिर गिदिर लानो हानांगोन जोंनि बर'नि गेजेराव जेरै आइ पि एस बिदिनो माखासे गिदिर गिदिर साख्रिफोरखौ जोंनि बर'नि गेजेरावबो जों दा लानो हानांसिगोन बा गोदोनि समाव गोबां खममोन दा आथिखालाव बांसिनै जोंनि बर'नि गेजेराव साख्रि बाख्रि मोननाय अनजिमाया खोब गांबाय बा गोसो होनानै फरायनायनि अनजिमायाबो बांबाय नोंगौ माने बिदिनो खोब जोंनि फरायनायनि बेलायाव बिदिनो जायो नोंथाङा आरो फरायनायनि बागै एसे बुंबावनो हागोन नामा आंनो?
औ फरायनायाथ' बेनो नोंथां गावनि जिउखौ दानो थाखायबोथ' सिगां फरायग्रोख नांगोन आरो फरायनायजोंल' नङा माखासे फरायनायजों लोगोसे गावनि समाजाव जा सोलिबाय थानाय गावनि जायगायाव जा सोलिबाय थानाय बेफोरखौबो सुद्रायलांनो नाजानांगोन आरोखि। फराय फरायनानै मोननाय गुन गियान फोरखौ माने समाजाव बाहायनो नाजानांगोन आरो बेखौ बाहायनो थाखायबा सिगां खोब फरायग्रोखानांगोन नों सानफ्रोमबो लेखा बिजाबजों थायाब्लाबो एसेब्लाबो खोथा बिजाबजों थानो गोनां जागोन दा आं बांद्राय आइडिया गैया नोंथांनो नोंथांनानै एसे फोरमायबावदो।
नोंगौ नोंथाङानो दानिसो गोबां बाथ्रा बुंदोंबा नोंथारगौ बे थारैनो जों जुदि बिजाब फरायबाय थाबाय हाबाल' जों जानाय नङा माखासे गियानफोरखौ जों बुथुमनानै सुबुं समाजनि गेजेराव जों माखासे गियान होनोबो हानांगोन। बा जोङो फरायसाफोरजों जों सावरायनानै बा जायफोर फरायसाफोरा गाज्रि लामाजों थांदों बै गाज्रि लामाजों थांनायफोरखौ जोङो मोजाङै बुजायनानै बा सोलोंथायाइ लाहोनायाव जोङो गियान होनो हायोब्लाथाय समाजा जौगागोन। जोङो माखासे बिदिबो थायो जोखौ बुंनो थांला अब्ला जों सोलोंथाइनि फारसे जों बयबो मोजाङै फरायबा जोंनि हारिया गोजौ फारसेथिंजों आवगायलां गोन बा जोंङो बांसिनै आथिखालाव जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ जोंनो गोरों गोरों फरायसाफोरखौ जोंनि बरनि गेजेराव ओं खारनांगौ बा लाबोनांगौ बिनि थाखाय आं सानो माने आंनि साननाय मथेबा बिदिनो जोंनि थाखाय बांसिनै बा गोरों गोरा नांगौनि थाखाय जोङो हाबा मावनांगोन बा जोङो समाजनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगा थाखाय सोलोंथाइनि फारसे फरायनानै बा जों सोलोंथाइखौ जों गियान लाग्रोनानै फरा बिजाबाव मा मोनदों बेखौ जों मोजाङै फरायनानै जोङो गियान होनांगोन माखासे गामिनि खना खनला थानाय आबौ आबैमोननो जों अब्ला जोङो गोजौ फारसेजों जों दावगानो हागोन अ दिनैनि सावरायनांगौ हाबाफारि बे खौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां औ दे